औ खोना औ खोनाबाय नोंथां
औ दा आं नोंथांनाव ओ ओ बे फन हरनायनि खारना जाहैबाय नोंथांजों आं माखासे जोंनि बर' हारिमुनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोनदां नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंहा माखासे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जे माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां दा नोंथाङा औ जोंनि बर' हारिनि माखासे गाननाय जोमनायनि सायाव एसे बुंनानै होदो नोंथां
अ औ नोंथां ओ नोंथाङा सो सोंनाय बदि आं एसे फोरमायथि थिना होनोसै जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर' हारिया गावहानो गाव दानानै लुनानै ओ गानग्रा जोमग्रा मोनसे हारि ओ गोदो गोदायनिफ्राय बर' हारिया माने गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ बर' आइजोफोरानो दायो ओ जेरै बर'नि बर' आइजोफोरा गानग्रा हिसाबै दख'ना ओमफायो फास्रा फास्रा सादोर ओ उल जि बायदिफोरखौ दायो आरो ओ बर' हौवाफोरनो गामसा बेबायदि दायो आरो ओ थ' बर' आइ
ओ आइजोफोरनि ओ एरनाय आगर होननानै बुङोब्ला फारसाफोराव सादोरफोराव ओ एरग्रा आगरा फारौ मेगन हाजो ओ आगर दाउथु बिखा बैग्रि बेग बैग्रि बेगर आगर ओमफायो बिदिनो गोबां आगरफोर दं आरो दा बेफोरखौ बर'फोरा माने दायोमोन गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा जेब्ला हिसानजों जि दायोमोन नालाय बे समाव ओ जेरै दाउफोर बिरलांनाय नुदोंब्ला आ बे दाउफोरखौनो माने गोसोखांनानै बिसिनि बिरलांनाय दाउफोरनि आगर बाव माबा मोनसे मिथिंगा बिखायाव नुनाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौनो फिथाइ सामथाइखौ नुनानै एरखांनो जोबोद गोरों मोनो आरो गोदोनि आइजोफोरा बेबायदिनो दानाय लुनायाव आखा फाखा थारोमोन गोदोनि आइजोफोरा ओ नाथाय दानि बर' आइजोफोरासो दानाय लुनायाव बांद्राय रोंला दानि बर' आइजोफोरा बेबायदि जोंनि बर'नि गोदोनि आगर आगरफोरखौनो माने दानो रोंला आरो दानि गोनोखो मुगायाव बांसिन नो मबाइलजोंनो दिन खाथायनाय बा खायफा खायफा ओ लेखा फरियाव फरायनाया बांसिन जाबाय नालाय ओ ओरैनो बेफोर जिफोरखौ दाला आरो दाबांला नाथाय बे मोनसे ओ जोंनि बर' बिमाफोरा दानो फोरोंनांगौमोन ओ जोंनि हारिया बेबायदि दायाब्ला माने ओ उनावहाय ओ जोंनि आगरफोरखौनो सिनाय मोनि बेबायदि थासारि जागोन नङा होमबा नोंथां उम ओ उननि समावहाय जोङो भुगिनो गोनां जागोन दानि दिनाव जोंनि गानग्रा जोमग्रा दख'नाफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो खोब दानाय नुसै आरो नाथाय जोंनि हारिनि मानसिफोरा आ बे गुबुन हारिनि दानायफोरखौ ओ माने एसे होबथानांगौ आरो होबथानाया थोंजोङै होबथायाब्लाबो ओ माने जोंनि हारिनि दानाय जिफोरखौनो बायनानै जोङो गाननांगोन बेबायदिनो होबथानाय जायो बिदिजोंनो नङा होमबा नोंथां ओ उम दानि जोंनि बर' आइजोफोरा माने लोरबां जालांबाय आरो ओ बेबायदिनो आरो दख'नाखौ ओ बर'फोरा माने मोननै रोखोमनि बे बायदि गानो आरो अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना सानजानि सानजारिफोरा बांसिन ओ अग्रं दख'ना बेखौ गानोनो नङा होमबा नोंथां बेखौ गोदोनि मानसिफोराबो बांसिन गानोमोन। नाथाय जोंनि चिरां आरो क'क्राझार बिनि बांसिन सिख्लाफोरा लांगा दख'नाखौ गानो आरो आरो जोंहा दख'ना थावसि होननाय मोनसे दङ। बेयाव आगर गैया आरो बेयो गोमो खालारनि जायो। बेखौ बांसिन हाबा हाबा जानायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो नोंथां जोंनि बर' हारियाव। गावहानो गाव माने दानानै लुनानै जोमो जोमग्रा मोनसे गोदोनिफ्रायनो दा लुनानै गाननानै जोमोमोन नाथाय दा एसे दानाय लुनायनि सायाव। बर' हारिनि आइजोफोरा खमायलांनायखौ नुबाय आरो नोंथाङाबो नोंसिनि समाजफोराव माबोरै दानाय-लुनाय, दानानै-लुनानै गाननानै
औ।
गाननाय जोमनाय जायो बेबायदि एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि जायगाफोरजों माबायदि दानाय-लुनाय जायो।
जोंहा ओ बर' हारिनि माखासे गाननाय जोमनाय बुङोब्ला। जों गोदो-गोदाय, आबै-आबौमोननि सिगाङाव बांसिनानो न'आवनो आखाइजों दानानै गाननाय जायोमोन जेरै जोंहा आइजोफोरनि थाखाय दङ दख'ना बिनिफ्राय हौवासाफोरनि थाखाय दङ गामसा बेफोरदि दा बै दख'नाखौ दानो थाखाय जोंहा न'आवनो। माखासे औवा दंफां बेफोरजों बानायनाय जि दाग्रा जेरै जोङो न'आवनो खुन्थिया गायनानै बे बानायनाय जायो। बेहाय जोंहा दुरुं बायनानै लाबोनानै बे दुरुंखौ जोङो। सोंनानै बेखौ दानाय जायो बेनिफ्राय जोङो माखासे जेरै खाजो आगर फारौ मेगन आगर, बैग्रि बिबार आगर बेनिफ्राय दिंखिया बिबार आगर बेफोरबायदि आगरखौ जोङो। गोदो-गोदाय, आबै-आबौनि सिगाङाव। बैफोर बायदिनि आगर खौ लानानै दानाय जायोमोन आरो बेबायदिनो दख'ना गामसा औ। दा दख'नाफोरनि बै रुबैफोराव बेबायदि आगरखौ थिखांनाय जायो। बेनिफ्राय दानि जुगाव बेबायदि जि न'आवनो आखाइजों जि दानाय बैफोर खामानिया लासै लासै खमायबोबाय। बेनिफ्राय दानि जुगाव बांसिनानो मेसिनजों दानायखौ जोङो नुनो मोनसै। जेराव गोबाव बै टाइमाव दा थैबावबाबो जेरै जों आखाइजों न'आवनो जि दानाय बे खामानिया गोबावजोंसो जायोमोन दानि जुगाव जि दा मेसिनजों दायोब्ला खम समावनो बानायनो हायोमोन हायो। बिनि थाखाय बांसिनानो दा मेसििनाव बानायग्रा जाबाय। दा बैफोरबायदि गोदोनि समाव जे जि आखाइजों जि दाबोदों। बैफोरो गोबावसिन जोरोमोन आरो। दा जोंहा माखासे दख'ना दं जेरै जोङो हाबा हुखा खेराइ मोसानाय फुजा होनाय बायदिफोराव जोङो जुदा जुदा दख'ना गाननाय जायो जेरै जों हाबाफोराव दख'ना बिदन बेखौनो गाननानै जोङो जुलिखौ होनाय जायो आरो हिन्नजाव गोदाननो बेनिफ्राय जोंहा माखा फुजाफोर होयोब्ला जोङो दख'ना गुफुर बैफोरखौबो माब्लाबा माब्लाबा गाननाय जायो बेखौ जोङो बेबायदियैनो जोंहा माखासे गाननाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा आर'नाइ दङ। जेरै जोङो बेखौ हाजो आगर आरो मेगन आगर बायदि बायदि आगरजों जोङो न'आवनो दानानै गाननो हायो। दानि जुगाव बांसिनानो मेचिनजों दायो आरो। बेनिफ्राय जोंहा बै आर'इखौ जोङो जोंनि जे बर' हारिनि माखासे
ओ। मोसानाय मुसुरनाय हारिमु सिबिलांनाय बैफोरबायदियाव जोङो बे आर'नाइखौ बाहायनाय जायो। एबा जोङो गोदोनायाव लानानै बै हारिमु सिबियो बेजों लोगोसे जोंहा बबेबा बबेबा जायगायाव मेल मिथिं जायोब्ला बैफोर मेल मिथिङाव गिदिर गोलावफोर जोङो जेरै लिंहरनाय जायो। बैफोर गिदिर गोलावनिफ्राय जोङो मान मोननो थाखाय बैफोरबायदि सुबुंनो जोङो बे आर'नाइखौ गोदोनायाव गानहोनानै जोङो बैफोरबायाददि सुबुंखौ मान बावनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना गामसा आर' आर'नाइ गस्ला ला हायफोरखौ जोङो गाननानै बे आलासिखौ सिबिनाय जायो। बिनिफ्राय जोंहा दङ। जोङो जोंनि बर' हारिनि गामसा दख'ना आर'नाइ बैफोरखौ जोङो लायोबा। जों बेखौ गाननानै गुबुन हादोराव अब्ला गुबुन जायगायाव जोङो गुबुन हारिनि सिगाङाव जोङो गाननानै गायखायहैयोब्ला अब्ला एबा लानानै देखायहैयोब्ला जोङो बैफोर सुबुंजों जोङो सिनायथिबो मोननो हायो जे जों गाननाय जे जि जोम जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ नुयोब्ला जोंखौ बर' हारि होननानै सिनायथि जानो जोङो हायो आरो। बिनिफ्राय जोंहा जि दानाया दानि जुगाव गोबां खमायलांबाय। दा ओ गामि गामि एबा खायफा गामियाव जोङो सासे न'खरावबो जोङो नुनो थांला आरो जोंनि जि दानायखौ गोदोनि समावब्ला जोङो गामि ओनसोलाव बिदिनो बांसिनानो जोङो जि दानायखौ नुनो मोनोमोन आखाइजों। जेराव जोङो गावजों गाव ज' ज'नो ओ खुन्दुं ओ सैलायनाय खुन्दुं सोंनाय बैफोरबायाददिखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। दा बैफोरबायाददि ओ आखाइजों जि दानाय दा गोबाङानो खमायलांनो हमबाय आरो। दा बेबायदिनो ओ जोङो गुबुन हारिनोसो जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे गाननाय जोमनायफोरखौनो गुबुननोसो मेचनाव ओ आरो दानो दानानै गुबुना फाननायखौसो जों नुनो मोनसै आरो दा गोदोनि समाव बैफोरबायदि आखाइजों दानाय जिया ओ गोबां बोसोर बोसोर गानजानायखौ जों नुनो मोनोमोन। दानि जे मेसिनजों बानायनाय जि जोम बैफोरो बांद्राय जोरला आरो जेराव ओ थाब थाब गोफोन जानानै दिरुंफ्रा जला बायनाय गला बायनाय बेफोरबायदि जानोसै आरो। दा बेबायदिनोसै नोंथां जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा आरो बेजों लोगोसे ओ नोंथांनो आं आंनि गोसोआव जे फैदों बेखौ बुंफोरबाय। दा नोंथां जोंनि रायज्लायजायनाय टाइमबो जोब्बायानोसै। दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंहा गाबोनफोर लोगो हमलायसै हमलायफिनसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दोन्थ'लायसै नोंथां दे गोजोन्थों नोंथां औ।